औ औ खोनादों
ओ मा खालामदों
ओइ नै ओरैनो थाबायदों आं
एह
नोंलाय
ओइ आं जिरायना दं
अह ओंख्रिया जाथवाखैनो जोंहा मा ओंखि संगोनथाय
ओइ जा आं दानिसो जादों
अ मा ओंखि जाखो
ब्रयलार बेदरजों आलु ओमफाय अन अनलाजों मेवाइ ओमफ्राय लकेल दाउमोन
ओह गोथाव गोथाराव माथो होनोमबा ओंख्रिया
औ
ह
नंगौ
हो
नंगौ होनदां
ओ ओ मा खबरा मोजां ना
मोजाङानो
अह
नोंनालाय
आंनाबो बिदिनो मोजां गाज्रि मोननैनि गेजेराव दङ।
आं माने मोनसे जायगायाव बेराय
हो हेलौ हेलाउ हेलाउ हेलौ खोनादोंना हेलौ हेलौ